नोंथां खोनादों ना नोंथां?
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ औ खोनादों
औ नोंथाङा दा फ्रि दंना नोंथां? औ नोंथां आङो जोंनि बर'नि आगोमा रंजालि बैसागु होनना बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ रंजालि बैसागुनि सायावहाय नोंथांजो आङो सावरायनो थाखाय होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां हागोन हागोन।
औ। सावरायनो हागोन आं नोंथां? अब्ला जोंनि बर'नि आगोमा बैसागुनि सायाव नोंथाङा सावरायग्रदो ना आं सावरायग्रोनो नोंथां?
नोंनो बुंथिग्रो
औ जागोन नोंथां। बिदिब्ला आंनो सावरायग्रोनोसै नङा होनबा नोंथां। रंजालि बैसागु होनना बुंनाय लोगो-लोगोनो जों जोंनि ओनसोलनि ओनसोलाव बा जोंनि हायेन ओनसोलाव बा जोंनि आसाम ओनसोलाव नङा होमबा बे जेब्ला बै रंजालि बैसागुआ फैयो बेनि मास मोनसे सिगां जों ओरैबायाददि गोसोखौ मोनसे रंजाखांनाय फैयो न' नोंथां सोमखोर समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय सोमखोर- सोमखोर ओ नङा होमबा बिलाइ खिलिनाय गोदान गोरलै- गोरलै बिलाइ खिलिनाय दाउ खौनि गाबनाय नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि जों ओरैबायदि जोंनि गोसोखौ ओरै गोजोन होयो माने जों गावखौनो गाव रंजानाय खांनाय मोनसे मोनखायो नङा होमबा नोंथां। से दानसो सिगांनो बै समाव मा जायो दाउ खौवौफ्रा ओरै बारास्लायलाय ओरै बास्लायलाय खौवौ खौवौ होननानै गाबो नङ होनोमबा नोथां आरो सारिथिंबो बा फारफ्रोमथिंबो जोंनि बिफां-लाइफांफोरा गोदान बिलाइ खिलिनायजों सोमखोर सोमखोर समायना महर लायो नङा होमबा नोंथां। अब्ला मा जायो जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि आसाम ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरा गोबां गोजोननाय मोनो नङा होमबा नोंथां माने रंजाखांनाय फैखायो आरो नोंथां जेरै बर'आव बेखौ रंजालि बैसागु होनना बुङो आरो जोंनि आसामावनो जायखौ जों एसामिस होनना बुङो बिथांमोना बेखौ बिहु होनना बुङो रंगालि बिहु होनना बुङो नंगौना नोंथां दा बे बैसागुखौ जोंनि बर'फोरा बोरै फालियो होनना बुङोब्ला जेब्ला सैथ्र' दाननि लास्ट होनना बुङो नङा होमबा थामजिसे दिल नङा होमबा थामजिसे मा होन्ना बुंङो नोंथां ओ दे नङा होमबा
औ
थामजिसे एकथ्रिस खालि, एकथ्रिस खालि एकथ्रिस दे खालि मा खालामो बे लास्ट माने सैथ्र' दाननि लास्ट नङा होमबा नोंथां सैत्र' दाननि लास्ट बे समाव मा खालामो जोङो संक्रान्तिखौ खालामो आरो नोंथां।
औ।
संक्रान्ति होनना बुङो बे दिनखालि बे संक्रान्तयाव मा खालामो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा आ संक्रान्तिखालि फुंनिफ्रायनो ओंखाम जाखां- लोंखां नङा होमबा नोंथां
औ
सानजौफुनि ओंखाम जाखां- लोंखां मा खालामो सिखा बा माबा मना लानानै बा लावथि लानानै जोंनि मानसिफोरा मा खालामो ज' ज' थांलायनानै हाग्राफोराव नङा होमबा नोंथां खाथि खालानि हाग्राफोराव मा खालामहैयो नोंथां मैगं-थाइगं लायो आरो नोंथां।
औ।
बे मैगं-थाइगंफोरा जेरै खेराना दाफिनि जानो हागौ, सिब्रु जानो हागौ, औ अलदर जानो हागौ, मेवाइ जानो हागौ, लाफा सायख' जानो हागौ, बुरि थखन होनना बुङो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि गोबां रो खोमनि मैगंफोर जानो हागौ आरो नोंथां। दा बेफोर मैगंफोरखौ नायै नायै बासि बासि गासै से जौ सेथासो खांनानै लानानै फैयो आरो बेखौ बयबो गावनि गाव- गावनि नङा होमबा नोंथां? दा बेखौ न'आव लाबोनानै मा खालामो बेखौ मोजाङै सायनानै जाफैसै सायना नानै दोननोसै आरो ओमफाय बेखौ माजों जायो जोङो न'आवनो सिथारखानाय अमाफोर बा दाउफोर बेजोंहाय जोङो एवनानै जायो आरो नोंथां आरो एवनानै जानायल' नङा जों बे गोखा गोखैखौ मा खालामो नोंथां ओ न'खर खाथि खालानि न'खरफोरजोंबो जों रानलायनानै जायो आरो जेरै रानलायना जायो माने ओ न'खर सोलायलायो आरो सोलायलायनायाव औ नों थां सोरनिया बांसिन गोथाव जादों सोरबाबा दाउजों एवो सोरहाबा दाउजों एवदोंबा बे दाउखौ बिथिं हरबाय आरो बिसा अमाजों एवदोंबा अमाजोंखौ बिसिना हरबाय आरो सोलायलायनाय आरो नोंथां। दा बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसे जौ बिदै फिसिनाय नङा होमबा नोंथां? जों बिदै फिसिनायखौबो गरदफा गरदफा लोंनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बे संक्रान्ति खालि जोंना दा बिदियैनो जोबनानै थांङो आरो नङा होमबा नोंथां। नेक्स्ट दिना जेब्ला बैसाग दाननि से अक्ट'खालि ओरैबायाददि जायो नोंथां फुङावनो सिखारनानै मा खालामो जों जोंनि मानसिफोरा ओ मोसौ मोसाफोरखौ दुगैहोनो बा थुखैनो थाखाय दैमा फारसे लांनो थाखाय रेडि खालामो नङा होमबा नोंथां? बे समाव रेडि खालामनाय स समाव मा खालामो जोंनि मानसिफोरा बिदिनो लाव फान्थाव जोगोनार बायदि बायदिसिनानि फिथाइ फिथाइफोरखौ मा खालामो माला थुनानै मोसौनो गानहोयो आरो मा नोंथां माला गानहोयो ओमफाय बेखौ मा खालामो ओ दैमा फारसे लानानै थाङो आरो लासै लासैनो सोरहाबा जुदि फुख्रि दंबा फुख्रियाव बहाबा बिलो दंबा बिलोआव आरो बहाबा सोरनिनावबा दैमाफोर दङबा दैमायाव लाना थाङो आरो। नङा होमबा नोंथां? दैमाफोराव लांनानै जेरै थुखैनो थाखाय लांङो आरो लांबाय थानाय समाव माखासे मेथाइफोरखौ खनलाङो जेनेबा नङा होमबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खेथेर बिफानि खेथेर बिफा बलद बायदि जा बिमा गायदे बायदि दाजा बेफोरबायदि माखासे मेथाइफोरखौ रोजाबलाङो आरो बेफोर मेथाइफोराव माखासे मिनिंफोर दङ आरो माखासे सोदोबफोर हाबनानै दं गोथौ सोम सोदोबफोर हाबनानै दं जेरै बेफोर मेथाइफोर रोजाबोब्ला मा जोंनि सायाव मोनसे फोथायनाय दं आरो गोदो गोदनिफ्रायनो जेरै ओ गलिफोराव जेरै नोंथां नोंगौ ना नङा? फान्थावफोराथ' नों बेगरफोरखौ मेला नुयो ना नङा होनोमबा नोंथां। जेरै लावफोराव बेगरफोरा बुरजा थायो साननो हाख'लायै दा बेफोरबायदि जाहाथे गलिफोराव मोसौफ्रा एरथों नङा होमबा नोंथां
औ
बुरजा जाथों आरो बलद बलद गिदिर गिदिर गोजौ गोजौ गिदिर जाथों। गायदे गुयदै बादि दा जाथों बेफोरबायदि मोनसे फोथायनाय दं आरो नोंथां दा बे बेफोरबायदिखौ जोंङो आराम थुखस्रां लोबस्रां मोसौफोरखौ लानानै फैयो आरो ओमफाय बिनि उनाव मा खालामो जोंङो आफा अबंलावरिनियाव आर'ज गाबो बोर बियो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ जोंङो ओ ओमफाय बेनि उनाव जोङो मा खा लामो गेदेरा उन्दैखौ सनमान होयो उन्दैया गेदेरखौ सनमान होयो बेबायदिनो जों बैसागु न'खर न'खर थांलायनानै मोनसे रंजाहोयो आरो। दा नोंथाङाबो ओ बैसागुनि फारसे रंजालि बैसागुनि फारसे नोंथाङा नोंथांनि मोन्दांथियाव माबोरै एसे
औ गिबियावनो नोंथाङा माखासे नोंसोरनि ओनसोलफोरनि माखासे बैसागु रंजानाय फोरबो फालिनायखौ माखासेखौ खिन्थाखाबायानो मोनो आरो ना फ्रायनो जोंनावो बिदियनो ओ बैसागुआवथ' मोनसे बर'नि मोनसे गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो फैबाय थानाय माने फोरबो बियो ओ सारा जोंनिया आसामावनो नोंथाङा दहाय जेरखम बुंदों बिदिनो फालियो आरोना
औ नोंगौ नोथां थारैनो
बिबदिनो जोंनियावबो बो बैसाग ओ सेथि बैसाग दाननि सिगां जोंहा संक्रान्ति होयो ओ गो गोखा गोखा गोखा गोखै जानाय बुङो जायखौ बे गोखा गोखै जानायखौहाय जायो आरो जोंनावबो जेरै नोंथाङा बुंदों बारि बागाननि ओमफ्राय हाग्रानिफ्राय एक्स' एकथा मैगं खांनानै लाबोनानै जायो होननानै बुंदों थिग बेबायदिनो जोंनियावबो जायो आरो। दा बिनिफ्राय जोंनियाव बेवहाय आरो बैसागोनि जे ओ दान मोनथाम दान मोनब्रै मोनबा बिदिनो दाइन
स्नि दान माने स्नि दान दान दाननि सिगांनो आरो। मोना दअसनि दाननि सिगांनो माने बैसागुनि थाखाय जोंहा माइबनि जौ फिसियो आरोना माथानि जौ माइगानि जौ बेखौहाय फिनानै दोनो आरो जानथार खौहाय बेवहाय सोनानै दोनो आरो। बे जानथा होननानै बुङोब्ला बे मोनसे माइब्रा बिदैखौहाय जुमायनिफ्रायहाय माने खावनानै बरनग्रा आरो ना माने बिदैखौ जमा खालामो बि जान्थाया जमा खालामो बे जान्थाखौ सोब्लासो जोङो जौखौहाय हायहरनो हायो आरोना जामथा गेजेरावहाय जमा थायो जौआ। माने जामथाखौ माबा औवा औवानि खाथिजोंनो सैनानै बानायनाय जायो आरो ना जों दि जोंनियावबो बैसागुनि गिबि सानावहाय बिदिनो गामिफोरावहाय रंजा बाजा बिदिनो माने बोराय बेन्थ' ज' ज' न'खर न'खर ओ गस्ला गामसा आर'नाइ आर'नाइ गोथां आर'नाइ गोथां आर'नाइ गोजा गामसा गोथां दख'ना ना गोमो बेबायदि गाननानैहाय सिख्ला सेंग्रा ज'जयै हाय बेनिफ्राय न'खर बैयो न'खर दिनै बे न'खराव बैयो न'खराव माने फारि फारि हाला हाला बयनावबो हाबलायनानै रंजालायो आरो मोसालायो आरो सनमान लालायो आरोना। गदेरफोरखौहाय उन्दैफोराहाय खुलुमनानै सननानै लायो आरो बेदैफोराबो उन्दैफोरखौहाय बोर होयोबा बोसोन होयो आरो। बेफोरबायदिनो जोंनियावबो आरो ओ जौफोराथ' बयनिबो न'खराव थाखायो नालाय बैसागुआवहाय ओ जौ। फोरखौहाय लोंलायनानै बेदर खाजि जालायनानै बिदिनो रंजा बाजा बिदिनो मोजाङै मोजां फालिहरो जाहैबाय नोंथां। दा आरो। दानि समफोराव नायोब्ला माखासे बैसागुनि माखासे नियम निथिफोरा माखासे बे सिोलायलांबाय आरोोना नोंथां दा नोंथाङा जेरेखम बुंदोंमोन।
बे
हालुवाफोरा मोसौ बैसागु खालामलायोमोन मोसौ बैसागु बेहाय दैयावहाय लांनानै मोसौफोरखौ थुखैलायहैयोमोन थाव गोथां फुलायहैयोमोन आरो माखासे ओ
समफोराव जोङो लोगोफोरखौ खोनाबोदोंबो एसे नुबोदोंबो आरोना समफोराव दा दानि समफोराव फथ' बेफोरखौहाय जों नुनो मोनलिया नोंथां आरो समजों लोगोसे सोलायलांबाय दानि इयुन जोलैनि गथ'फोरा बैसागुखौ माबा जुथा लंपेन्ट माबा गाननानैसो माने आर'नाइ लायो बिसोरो थिगैनो आर'नाइ फटबो गानगोन बेनिफ्राय लंपेन्ट गानगोन बा ज जुथा गानगोन बिनिफ्रायहाय बक्स लानानैसो मोसागोन आरोना माखासे गोदोनि समफोराव खाम जथा सेरजा सि फुं लानानै मोसायोमोन गोदो गोदाय बेफोरजों माने बे समाव बेयाव बारग'लांबाय आरोना
औ नोंथां थारैनो जोंहा समाबो ज
औ समावो जाबाय नोंथां दा बुंनानैथ' फोजोबनो हाया नालाय बेनिखायनो ओ‌‌ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बायावबाय नोंथां।
गोथां गोजोननाय थ
गोजोननाय थाबाय।